हेलौ
हेलौ जानो हागौ नोंथांनिआ एसे नेटनि प्रब्लेम।
औ नोंथां खोनादोंना?
हेलौ नोंथांनि रावखौ आं खोनाफैयाखै औ।
औ ओ नोंथाङा नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ आं दोङो नोंथां।
ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों आं दिनै फंनैसो संनाय खावनायनि आयदानि सायाव सावरायनो नायदोंमोन। सावराय जागोन ना नोंथां?
सावरायजागोन सावरायजागोन।
औ ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन।
औ
औ अनला ओंख्रि संनायनि बागै आं नोंथांनि सेराय एसे फोरमायसै बिदिब्ला अनला ओंख्रिखौ जों गोबां रोखोमनि जाजायो आरोना जेरै गोखै एबा खारैजोंबो जाजायो। औ लोगोसे आरो अनला ओंख्रिखौ जों ना बेदर साम' बेफोरजोंबो जाजायो। आं अनला ओंख्रि संनायनि बागै नोंनो एसे फोरमायनोसै अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइरं नांगौ। आरो बे माइरंखौ जोङो दसे समनि थाखाय सोमना दोननां गौ जेरै नैजि थामजि मिनिटनि थाखाय बेनि उनाव जेब्ला माइरं आ एसे से रुइगोन बेनि उनाव जों माइरंखौ मोजाङै सुना लाना दसे फोरान दबनांगौ‌ दे देनायनि सिगां बेनि उनाव माइरं आ जेबा जेब्ला एसे रानस्रोगोन अब्ला जों बेखौ
सि एबा दिंखि नङाबा मिक्साराव जों देना लानांगौ। दानि जुगावथ' गोबाङानो मिक्सियावनो देग्लिनायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जोङो बेेदरजों संगौबा एब बा ना जों संगौबा बेखौ जोंङो एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ। खौ ना जों संनोबा नाखौ एवफ्रामनांगौ नङाबा बेदरजों। आं बेदरजों संनायखौनो फोरमायनोसै बेदरखौ बेदरजों जेब्ला जे अनला ओंख्रि खौ सङो अब्ला बेदरखौ एसे जा हायो जोङो मसला देना लानायखौ एवफ्रामनानै बेदरखौ एवफ्रामना लानानै बेनि उनाव जोङो अनला ओंख्रिखौ सङो आरोना ओमफ्राय बेदरखौ एवफ्रावना लानायनि उनाव दै होनानै जों खारै एसे होनानै जों दैखौ गोदौ होना लानांगौ बेनि उनाव जेब्ला दैया गोदौवो जों अनला ओंख्रि संनो लानाय अन गुन्दैखौ बेयाव होना होनांगौ जेब्ला मैगङा गोदौगोन अब्ला जों एवफ्रामना लानाय बेदरखौ बेयाव होना होनांगौ बेनि उनाव
अनला ओंख्रिखौ एसे गोदौ होबोनानै जोंङो साखि नायनो हायो आरोना संख्रैफोरा नांदोंना नांङाखै खारैफोरा दिनै जेब्ला संख्रि खारैफोरा मोजांङै नांङो बेनि उनाव जोंङो अनला खांनायखौ जानो हायो आरोना गोथावै नोंथांङा फोरमायनो हागोन नोंथांङा नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि संङो अनला ओंख्रिखौ
औ नोंथां नोंथांङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना
औ खोनादों
औ ओ अनला ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै संङो एबा माबोरै माबोरै जायो ओ जोंला बायदिसिना मुवाजों जोंङो अनला ओंख्रिखौ जानो हायो जेरैहाय ओ अमा बेदर लोगोसे एम्फौ लाथा बेदरारि जों जानायनि बा बे जोंङो जेरैहाय लाइजों अनला फाख्रि ख्रि लोगोसे आरो ओ‌ दा जोंङो मदुमफुल बिबारजों जोंङो अनला खारैखौ संनो जायो आरो बिनो जोंनि दा बेदरारि जों ओ अनला ओंख्रिखौ जानाय जानाय मा जों जायो होनोब्ला एबा माबोरै संङो होनोब्ला गिबियावनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंना‌ गिबि अन‌ गुनदै नांगोन नंङा होनबा नोंथां ओ‌ अन‌ गुन्दैखौ जोंङो ओ गिबियावनो दसे सम सोमना लाग्रोनाय जायो बेखौ गुरुं जानो थाखाय एबा रुुइहोनो थाखाय बियो जेब्ला र‌इगायो अमा दाव संङो थैनामनि उनाव जोंहा बेखौ उरालाव एबा ओ थबसे एबा दिखियाव ओ देनानै लायो दानि समाव खुनु गोबांसिनखौनो मिनथिनानै बायदिसिनाखौ बाहायनानै देनायखौ एबा मेनायखौ नुनो मोनो ओ गोदोथ बांसिन उरान एबा दिंखि बायदिसिनाखौ बाहायनानै दैयोमोन उं एबा गुन्दै खालामोमोन ओ जों जुदि अन गुन गुन्दै देना ला सुंङोब्ला जोंङो गिबिनो दैखौ मोजाङै सुनानै एबा ओ मोजांयै दोननानै लानायनि उनाव बेखौ जोंङो गिबियावनो मोजांङै सामब्राम पियास बानलु बायदिसिना माल मसला होनानै बेखौ मोजां एवफ्रामनानै बोखांनानै लायो बिनि उनाव जोंङो ओ बेवहाय सारायाव दै होयो दैया ओ जौबो अब्ला नोंङो एवनानै बेदरखौ बेवहाय गिबियावनो होग्रोयो बिनि उनाव जेब्ला ओ‌ बे जों जेला गनानै दौवो अब्ला खारै संखै बायदिसिना नांगौखौ होयो बे बेनि उनाव जोंङो उन गुन्दैखौ जोंङो आखाइजों सारनानै होयो। मानोना अनगुन्दै सानायनि जाहोनानो जाहैबाय खनसेनो जेब्ला नोंथांङा अर गुन्दैखौ सारनानै होआबालासिनो कनसेनो लनानै होयो अब्ला दा जोंना लद्राखाखाय एबा सिंङाव नांथाबनानै खामथाबनायनि इसे अ म थ आरो बिावराव
औ।
मोजाङै थां माबाजों एसे एरै एरै होबाय थानांगौ बिदिनो जेब्ला गोदोबाय जायो गोदोबायनो एसे बेग अब्ला जोङो खाजां साजांखौ फैनायनि उनाव जोंहा बेहाय मोदोम थाखाय बेहाय ल फथाय सोरबा जोंनि फैबा न'आव जोंना गायना लानाय बेफोरखौ मोदोमनि थाखाय हैयो आरो बिदि होनानै जेब्ला गथा जायो आरो लोगोसे बिदिनो जोंनि बर'नि जा दोरोङारि अनला ओंख्रि बेफोरखौ जोङो हाबानि समाव खैना गोदानखौ हाथासुनि सानखालि संनाय खौबो नुनो मोनो बे हाथासुनिनि सानाव संनाय समाव ओ खैना गोदानखौ बेवहाय जेबो बेदरारि बायदिसिना खैनानो सं नायखौ जों नुनो मोना बेवहाय जोङो ओ बिदिनो अनला खारै गोजाखौ संनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो नोथां ओ नोंथांमोननि सकलाव नारजि ओंख्रिखौ माबोरै जायो एबा माबोरै संङो नोंथांआ फोरमायनो हागोन? ना
औ हागोन
औ।
स' नारजि ओंख्रिखौ बिदिनो जेरै अनला खारैखौ जेरै जों अमा बे बेदरजों जायो नाजों जायो बिदिनो नारजिखौबो जोंङो अमा बेदर गोथांजों एबा गोरानजों बो जों जानो हायो जोङो नारजि खौ गिबियावनो एसे नारजिखौ जेब्लाफोरानो बाराद्राय गोरान जाद्राय वोना बेनिखायनो जों बेखौ गिबियावनो संनायनि सिगां जोङो दैयाव सोमना लानो हायो नङाबा जोङो एसे गोरान मोजां फोरानद्रबनानै मिहि गुन्दै खालामना लानो हायो। मोननै रोखोमै संनो हायो आरोना जोंनि ओनसोलाव बिदि सङो आं नुनो मोनो फ्राय मानसिफोरखौ खौ
औ।
गिबियावनो जेरै जोङो नारज जि ओंख्रियाव होनाय जा बेदरखौ होनो लायो बेखौ जों मोजाङै एवफ्रामना लायो बिदिनो फालौ एसे हाइजें सामब्राम गुफुर बेखौ मोजां देना लानानै बेदरखौ मोजां एवफ्रामनायनि उनाव जोङो नारजिखौ बेदराव होयो। आरो मोजाङै बेनायखौबो मिक्स खालामनानै एवनानै बेनि उनाव जोङो नारजिया बांसि बांद्राय गोखोना बेनि थाखाय जों खारै एसे होयो आरो गोखाखौ खारहोनो थाखाय एसे बेनि उनाव जों बेखौ मोजाङै एवफ्रामना लानानै एसे दै होना होयो दै होनायनि उनाव जेब्ला बेदर आरो नारजिया मोजाङै रुइगोन गोदौ होनानै माबा गोदौगोन अब्ला जों बेखौ साखिनायो खारै संख्रै मोजां नांदों ना नाङाखै बेनि उनाव जेब्ला नारजि बेदर एवनाया खारै संख्रिफोरा मोजाङै नांजोब अब्ला जों बेखौ जानो हानायाव फैयो आरो ना जोंनि ओनसोलाव बिदि नारजि अमा ओंख्रि संनाय नुनो मोनो आरो नारजि ओंख्रिखौ जोंनि बर'आारि धोरोमाव जोंनि कासकर्मआव संनाय नुयो आरो जेरै बेयावबो नारजिखौ जोङो अमा बिबुजों संनाय नुनो मोनो। नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि सङो नोंथाङा एसे फोरमाय आंनो
औ
नोंथाङा खोनादों आंनि रावखौ?
औ खोनादों
औ खोनादों नों
अ नोंथाङाथ' होनलांनाय बायदि, औ खोनादों आ नोंथाङा फोरमायनाय बायदि गुलिजोबो बिनि उनाव बिनि मुंखौ जों आलादा बुङो आ जों बेखौ बिदिजोंबो जाजायो आ बिदि बिदिखौ माबोरै सङो होनोब्ला जोङो गिबियावनो फाथो गोरलैनि बिजौखौ ओ खेबस'नानै लाबोयो बे बिजौखौ मोजाङै एवग्रांनानै लानायनि उनाव जेब्ला बेदरा मोजां मोनो मोननायसिम जोङो बेनि उनाव फाथो ओ दसेनो देरलाङो नालाय बिनि थाखाय बेखौ जोङो बेदरखौ मोजां मोनहोनायनि उनाव फाथो बिजौफोरखौ गारनानै होयो बिनि उनाव जों दै एसे होनानै ओ बेबोथ' एसेबां खारै जानायखौ नुनो मोना नालाय बेनि थाखायनो बांसि बेखौ एवनानै जायो बेनि उनाव ओ बिदिनो संख्रै, बानलु, सामब्राम बायदिसिना माइ मसला मो दोमनाय ओ बेसाद मुवाफोरखौ होनानै जोङो बेवहाय सङो आरो नोंथां एसे होसे समसिसो बुंनाय फोरमायनाय लेखायै ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो नारजिखौ ओ गिबियावनो नारजि गोरानखौ जोङो दसेे सम सोमनानै लाग्रोयो बिनि गोखाया खारहोनो थाखाय। बिनि उनाव ओम जोङो बेखौ ओ बिनि उनाव सोमना दोनैनो बेखौ मोजाङै सुनानै लानाय जायो मानोना बेवहाय नारजियाथ' गोरान जाबा जोबोद गोखा जायो नालाय आ बिनि थाखायनो आ बिनि थाखायनो जोङो बेखौ मोजाङै सुनानै लायो बेनि उनाव जोङो दा बेखौ बांसिनानो नार्जिजों अमा जों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो। बेवहाय बांसिन थाव जायालाय मानि एवप्राना लाग्रोयो एवप्राना ज बेखौ होनानै खारै संख्रै होननानै जों बिदिनो उनाव जेब्ला जायो एबा मोननाय मोनो अब्ला जोंहा
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनो रायज्लायनो मोननानै गोजोन्थों
औ नोंथां हेल' नोंथां नोंथांनि रावखौ आङो मोजां खोनानाय मोनासै हेल'